औ खोनादों दे नोंथां
औ औ नोंथां होमा नोंथांङा दसे सम होनो हायोबा जों मोनसे आयदा लानानै सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथां
अ सावरायजागोन दे नोंथां
औ जों माने जोंनि बर' सुबुंफ्राथ' माने आबाद गाहाय होनना बुंनो हायोना जों आबादखौनो लानानै सावरायसै खोमा नोंथां
औ सावरायजायो नोंथां
औ औ आबाद होननानै बुंङोब्लाथ' माने जोंनि सुबुं माहारिफ्रा माने गोदोनिफ्राय आबै आबौमोननि जि समनिफ्राय माने आबाद मावनानै जानो रोंदों बै समनिफ्राय माने जोंनि बर' सुबुं माहारिफ्रा माने आबाद मावनानै जिउ खुंबोनायखौ जों नुनो मोनदों दों आरो
औ
औ नङा होमबा नोंथां जोंनियाथ' आबाद होनना बुङला माने जोंनिया माइखौनो गाहाय गुदि बिदि बुंनो हायो आरो जोंनिया माइ आबाद खौहाय माने जोंनिया माने बयहाबो माने न'खराव माने हा मा होनो हाया बुरजा नङाब्ला माने जाखिनि हा एसे दं बेयावहायनो माने माइ आबाद मावनानै माने गावनि जानाय आदारखौ जों बुथुमना लानायखौ जों नुबोदों आरो नोंथां आरो जोंहा माइ आबादनि औ माइ आबादनि अनगायैबो जोंहा गोबां आबादफोर मावनानैहाय जों माने रां मुलाम्फा खालामनाय बा न'खर न'खर खुंनाय जों नुबोनो नुबोदों आरो नोंथां
औ नोंथां
औ नोंथांङाबो नोंथांङा एसे फोरमायना होदो नामा नोंथां माइ आबाद बा जोंनिब' सुबुं माहारिफ्रा माने मा मा आबाद बाद मावनानैहाय माने न'खर खुंदों बा माबायदि रां आरजिदों बेफोरनि सायाव एसे फोरमायना होदो
उ माइ हिसाबैथ' जोङो गोदोनिफ्राय ओं बैसाग दान जाजेनायनिफ्रायनो जोङो माइ आबादखौ मावजेनो नङा होमबा? जोङो औ सिगांनिफ्राय जोङो माइ गायजेननाय होनोब्ला आसु आसु माइ बे आसु माइखौनो जोङो ओ थुला हिसाबैबो जोङो गोरान एवनानैबो जोङो फोजेननाय जायोमोन ओमफाय खायसे आरो दोखो दोखो एवग्लिनानै दै होनानै एवग्लिनानैबो बे आसु आबादखौ मावनाय जायोमोन आरो बिदिनो दाथ' बेफोर आसु आबादखौथ' जोङो मावनायखौ बारा नुला दा दा दिनाव जोङो ओ बायिसमथि, रन्जित बेफोर माइफोरखो जों बांसिन गोबाङै मावनाय जोङो नुनो मोनसै
औ आरो दानियाथ' माने गोबां गो ओं दानियाथ'माने गोबां गोदान गोदान माइ ओंखारबावदों नङा होमबा माने जों माने मि थियामोन आरो जायखौ मानि सिगांनि समावथ' माने आसु माइसालि जोसा, माइब्रा बेफोरखौल'सो मिथियोमोन ना गोदोनि समावहाय औ दानिया माने गोदान गोदान गोदां मनि मुंनि माइ दंब्लाबो माने जों मोनथियामोन नालाय माइ दानिया बेफोरखौ गायनायखौ जों नुनो मोनसै आरो बांसिनानो
बिगियाननि आदबजों दिहुननाय बे माइफोरफोरखो बांसिन गायनाय नुनो मोनसै आरो
औ-औ
औ बिदिनो दा माइ होनोबथ' जोङो माइ माइ खेथिजोंनो जोङो बर' माहारिया बांसिनानो बे माइ खेथिजोंनो नांथाबनानै थायो
औ
गोदोनिफ्राय बिदि आरो माइ फाननानैनो जोङो बेजोंनो खरसा खालामनाय जायो बेजोंनो बायदिसिना मुवा बेसाद बायफिननानै जोङो संसार जानो गोनां जायो बेफोरबायदि आरो औ
आरो जोंहा माने माइ मा होनो जोंनो माइ आबादखौ नांथारगौ नालाय जोंनो माने जानाय आदार जिहेथु जोंनिया माने ओंखामखौनो गुबै होननानै जों बुंनो हायो फुंनिफ्राय लानानै जों माने मोनाजासिम औ मान जोंना ओंखामखौनो जा थाखायो नालाय बर' सुबुंफोरा माने माने गुबुन गुबुन आदारफोर जेनेबा जामुंफोर जायोब्लाबो माने जोंनिया ओंखामखौ नांथारगौ आरो बिनि थाखायनो ओं बेनि थाखायनो माने जोंना ओंखामखौहायनो जोंना माइ आबाद बेखौनो गाहाय गुदि होननानै बुंना लानो हायो आरो आरो जोंहा बिदिनो गोबां दानि दिनावथ' माने गोबां गोदान गोदान आदबजों माने आबाद मावनानै माने रांखावरि आरजिनाय बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोन्दों आरो नोंथां जोंहा मा होनो बुंनो था थाङोब्ला ओं दानियाथ' माने गयनि गयनि आबाद मावनानैबाबो आरो बिदिनो लबारनि लबार गायनानै बिदिनो गोबां रां आरजिनायखौबो जों नुनो मोनदों आरो नोंथां आरो जोंहा माने गयाव माने जों गायनानै जुदि जोंहा माने गयखौ फिथाइ थायहोनो हायोब्ला माने जों जिराय जिरायनो माने बोसोराव बोसोर माने जों गयनिफ्राय माने रां बे गय फिथाइखौ फाननानै माने रां खामनो हायो नोंथां आरो जोंना थालिरफोर गायोबा माने
औ हेल' नोंथां नोंथांनिया नेट नेटनो प्रब्लेम जादों नोंथां
औ कल फैनानै होदोंमोन नोंथां आंनियाव
अ नेटनि थाखायनो एसे उसुबिदा खोनादों
एसे असुबिदा खोनादों औ देलाय बुंफिनदोलाय नोंथाङा
औ दा जेनेबा गयनि दारि औ खोनाबाय खोनाबाय
औ खोनाबाय औ दे बुंलाय
आंनिया बुंफाबाय थानाय
आंनिया बुंफाबाय थानाय खोनादोंमोन बिखौ मानोबा बिदि जादों नोंथाय माने बिदिनो सम सम जायो खोमा नोंथां बिदिया माने इक' इक' बायदि जायो ने
औ-औ
माने दाबल दाबल गावनिखौनो खोनाफिननाय बिदि जायो दा
ओं बिदिनो जागासिनो दा
औ माने टेकनिकेल प्रब्लेम होननांसिगोन खोमा बेखौहाय
औ-औ नंगौदां
औ
दा बिदिनो ओ थालिर थालिर बिफांनि दारैबो जोङो थालिर फिथाइनि दारैबो जोङो गोबां खामानि माबा फैसा आरजिनो हायो। दा जोङो थालिर फिथाइखौ जोङो। खायसे थालिरखौ ओंख्रि जानाय हिसाबैबो फाननानै जोङो रां आरजिनो हायो। खायसे थालिरखौ जोङो गोमोन फोमोननानैबो जोङो रां आरजिनो हायो। बेफोरबायदिनो थालिर थालिरनि बिफांनि दारैबो जोङो गोबां रांखौ खालाम खामायनो हायो। आथिखाल आथिखाल दिनावथ' जोङो गोबांखौ बिगासे बिगानि हायाव जोङो थालिर बिफांखौ खेथि खालामनानै जों बिराद रां खावरि आरजिनाय बेखौ जोङो नुनो मोनगासिनो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ।
माने जों आबाद मावनानैबा माने ओरैनो जिरियल'सिन थायोबा जुदि जोंनियाव मावनो थाखाय हा दङब्ला मानिे जों बैफोर हाफोरखौ माने खालि दोनाल' फिनो माने जों बेफोर आबादफोर मावनानै माने जों एसे एनैब्लााबबो मुलाम्फा मोननो हायो।
औ बिदिनो नारें खमला नारें खमलाखौबो जोङो गायनानै लानो हायोबा गोमोन समाव गोबां फाननानै बिदिनो रां खामायनो हायो नारें खमला जायोबा जोङो देहानि थाखायबो मोजां नारें खमलायानो जोंनि देहाखौ सुदेम थान्दाबो खालामो। औ बेफोरबायदिनो जोङो नारें खमलानि बागान खालामनानै। लानो हायोबाबो जोङो थाखा फैसा आरजिनायजोंल' नङा बेखौ जोङो देहानि गोग्गो देहाबो जोङो लाबोनो हायो।
औ औ। आरो जोंहा नारें नोंथाङा नारें खमला बुंबाय जिहेथु आरो जोंहा माो नारें लेबु नारें लिबु गुर माने जोंनो सानफ्रोमबोनि मान होने जानाय आदार ावाने जों जाफाबाय थानोबो। थाखाय माने जों बेफोरखौ न'आव जानो जानायनि अनगायैबो जों माने आबाद। माने गुवार बुरजा गायोब्ला माने जोंहा माने जों बेफोरनिफ्रायबो रां आरजिनो हायो आरो जोङो बिदिनो माने जों नारेंनि लेबुनि बागान खालामोब्ला माने जोंहा माने जों बेफोरखौ हावथ लेबुखौ नांथार न नोंथ मों बै बुरा गायनानै जों माने मोजां फिथाइ दिहुननो हायोब्ला माने जों बैफोरखौ खेबसेयैनो ज' साप्लााय खालामनो हायोबा माने फानहरनो हायोबा माने जोंहा रांखाव मा होनो मुलाम्फा दंसिनो होननानै आं सानो आरो नोंथां।
औ नोंथां नंगौ।
औ।
उम दा बिदिनो थाइजौ बिफां थाइजौनि दारैबो जोङो रां खामायनो हायो। दानि बैगयानिक मुगायाव थाइजौखौ गाहायाव गाहायनिफ्रायनो थायलांनाय। बे बिफांखौबो बिगियाननि आदबजोंनो गायनाय बेनि दारैबो जोङो गोबां। रांखावरि आरजिनायखौ जोङो नुनो मोनबाय दङ। दानि दिनावथ' बेफोरनि बिगियाननि आदबजों गायनाय थाइजौ फिथाइयाव। एम्फौफोरबो जाया
औ औ जाया
औ दा बे एम्फौफोर जाया नालाय बेखौ जोङो मोजाङै जानो हायो। गारा- गारनाङा लासे जोङो जानो हायो देहानि थाखायबो मोजां खालामो थाइजौ फिफां। फिथाइ गाय फाननानैबो जोङो गोबां रां आरजिनो हायो।
औ।
आजिखालि बे दिनाव
दिनाव जोङो थाइजौखौबो फुलि खालाम खालाम जोङो फैसा आरदिनो हायो। औ औ नंगौ नोंथां।
औ।
आरो बिदिनो जोंहा गयफोरखौबो माने जों फिथाइबो फाननो हाबाय आरो फुलि बानायनानैबो जों फाननो हाय नङामोन नोंथां।
औ नोंथां नांगौ।
औ माने जों गय फिथाइफोरखौ माने जों फाननो थाखाय बा न'आव गायनो थाखायबो जों जेनेबा जों फुलि बोसोरावनो बोसोर गोदान गोदान गायखानांगौ जायो जिहेतु माने जों माने बुरजा बुरजा फुलि खालामोब्ला माने जों बैफोरखौ फुलिफोरखौ फाननानैहाय माने जों गोबां रां मोननो हों फाननानै औ।
नोङो थामजि ब्रैजि बाजि बेफोरबायदि जोङो रां खामायनो हायो आरो
औ बोसोरनैफोर जानायफोरा माने बिदिनो माने बोसोरखौ लानानै जासिगोन माने बिफांनि माने गिदिर फिसाखौ नायनानै माने दामा बेसेना बेफोरखौ बानायसिगोन आरो औ। माने जों गोबां जों जों मावनानै जानो हायोबो माने जोंना न'आवनो माने गामियावनो थानानै माने जों रां गोबां रां आरजिनो हायो आरो आबादनि दारैबो माने खायसेफ्रा माने औ जों माने खायसेफ्रा माने फरायालासिनो मा होनो मा होनो साख्रिफोर मोनाबा बेखार होननानै बुङो ना माने जों बैफोरखौ बेखार होनालासिनो माने जों माने बैफोरबायदि आबादफोर मावनानै जुदि रां खामायनो हायोब्ला माने जों माने बेखार होननाय बै रावा फैनाय नङा आरो जोंनि गेजेरावहाय औ बिनिखायनो जों माने ओरैनोब्लाबो जों माने आबादफोर न'आव जानो थाखायबो जों मावखानांगौ नालाय बेनिखायनो मा जों न'आव जानायजों लोगोसे जों माने फाननो थाखायबो माने आबादखौ बुरजा मावोब्ला माने जोंहानो मुलाम्फा होननानै आं सानो आरो नोंथां।
औ नोंथां टाइमआबो जाबाय नामा नोंथां।
औ जाबाय नोंथां होनबा जों सावरायनायखौ दोन्थ'लायनोसै नोंथां।
औ गोजोन्थों नोंथां।